औ औ नोंथां
खोनादोंना नोंथाङा।
औ औ खोनादों नोंथां
मा नोंथाङा दा मा खालामदों नोंथाङा ।
ओ आंथ दा दोङो बोथोराबो जोबोर गरम नालाय।
औ
दानिसो दुगैबाय दुगैनानै दसे जिरायनानै दोंडो आरोना नोंथां
अह। ओमब्ला। ओ नोंथाङा आंनि आं नोंथांजों दसे जोंनि गोदो जोंनि सुबुं माहारिफोरा आरो दानि सुबुं माहारिफ्रा माबायदि जिउ खुङोमोन ओ जेनेबा गोदोनि जिउ खुंनाय आरोबाव दानि सुबुं माहारिनि जिउ खुंनायनि बेलायाव एसे।
एसे।
फोरमायनानै होनो हागोन नामा होननानै नों थांखौ।
औ औ औ औ नोंथां। ओ जों जिउ खुंनाय होनना बुङो। ब्लाथ जोङो मिथिखायो जोंनिया जानाय लोंनाय खोथायानो फैयो।
औ।
जोङो जेब्ला जोनोम जादोंमोन जेब्ला जोङो बुहुमाव जोनोम मोनो अब्ला बिदिनो जोङो आदारनि थाखाय जोङो बायदिसिना। जों गोदो गोदायनि जिउ खुंनायनि खोथा बुङोब्ला जेब्ला बुहुमाव जोङो जोनोम मोनजेनदोंमोन अब्ला जोङो हाग्रा बंग्रायावनो थानानै जोङो देरदोंमोन लावदोंमोन जों बायदिसिना जिब जुनारफोरखौ जोङो मैहुर खालामनानै जादोंमोन। जोङो ना मैहुरनि खोथाफोरखौ जोङो बुंनो हायो जों बिदिनो ओ मै। बायदिसिना जोङो सेसा बा हाग्रानि अनेक रोखोमनि जोङो अमा अमा थावख्रि बायदिसिना जोङो बोरमाफोरखौ जोङो हाग्रा। जोंडो मैहुर खालामनानै गोदो गोदाय जानानै संसार जानानै थायोमोन ओ आरो जों जुदि ओ बेफोरबायदिनो जों जुदि ओ खोथाखौ जु जोङो बुंनो थाङो गोदोनि खोथाखौ अब्ला जोङो बिदिनो जोङो ओ। मिथिंगायारि खैफदजों जोङो दावहा नांबोनानै जोङो दिनैसिम जोङो संसार जाबोगासिनो दङ जेब्ला बै समाव ओ जोङो न लुना लानो रोङाखैमोन बा बै समाव जोङो। हाग्राफोराव जोङो जेबो गाननाय जोमनायबो गैजायामोन बै समाव। जिहेथु जोङो जेबो बेसेबां गिबियाव जोङो जेबो गैजायामोन मानसिया नाथाय मानसिया जिहेथु। साननो हानाय बा ओ मेलेमजिबि जेराव जोङो गोबां रोखोमनि जोङो गस्लाफोरखौ जोङो बुंनो थाङोब्ला जोङो जिब जुनारनि बिगुर। फोरखौनो जोङो गानोमोन जों गोजांनायखौ होबथानो थाखाय लोगोसे जोङो अखा बांखानिफ्राय जोङो खारग नो थाखाय बा रैखा मोननो थाखाय जोङो न बां लुनानै लादों बेफोरबायदिनो मानसिया जिहेथु मेलेमजिबि बेफोरबायदिनो जोङो गोदो गोदायनिफ्राय संसार जाबो जाबो। ओ दिनैनि समसिम जोङो माइ आबाद मावबोदों बा बायदिसिना आबाद मावनानै जोङो लोगोसेनो दिनैनि समसिम जोङो जिउखौ खुंबोदों लोगोसेनो जोङो नांगौ जानाय ओ जिउ खुंनायाव नांगौ जानाय बायदिसिना जों मुवा बेसादफोरखौ जोङो मिथिंगानि फैनो जोङो बानायनानै लादों लोगोसे जों जुदि दिनैनि खोथाखौ बुंनो थाङोब्ला जोङो दिनै गोदो गोदायथ जों बेफोरबायदि जिउ खुंबोदोंमोन ओमफ्राय दिनैनि खोथा बुंनो थाङोब्ला जोङो दिनै जोंहा सुबुं माहारिया ओरैबायदि जौगानो हमबाय जोंहा बिगियाना ओरैबायदि जौगानो हमबाय। जों फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय जों दावगानो हमदों जों जेराव दिनैनि खोथा बुंनो थाङोब्ला जों दिनै ओ गोबां मानसिफोरानो जोङो खामानिफोर गोदो गोदाय जेरैबायदिहाय जों खामानिफोरखौ मावबोनो गोनां जादोंमोन दिनैनि समाव जों बेफोरबायदि। खामानि मावनो नांला जोंहा दिनैनि समाव मेसिन आरियानो गोबां मानसिनि खामानिखौ मावनानै होयो ।जों दिनै ओ गोजान गोजान जायगायाव थांनो थाखाय जोङो हान्था मेलानि थाखाय जोंहा दिनै ओ हा लामाजों जोंहा ओ जेबो ओ उसुबिदा गैया जासे थांजायो जों गारि मथर आरि दिहुनदों दिनै टाउन सहर ओंखारदों जेराव जोंहा गेदेर गेदेर बिलडिं जोंहा जेराव गेदेर गेदेर इनस्टिटिउसन जोंहा इउनिभारसिटि बायदिफोराव जोङो ओ बायदिसिना जोङो जोंनि रोंगौथि जोङो सोलोंथाइफोरख खौ लानानै जोङो ओ दावगाालांनो हायो। बेफोरबायदिनो जोङो ओ दिनैनि ओ मुलुगाव जों थांनानै दङ। गोदो गोदाय जेराव जोङो दैमा दैसानि दैफोरखौ जोङो लोंनानै थांनानै थानो गोनां जायोमोन बेफोरबायदिनो दिनैनि समाव जोङो ओ जों दैफोरखौ जोङो बायनानैबो लोंनो गोनां जादों दिनै ओ ओरैबायदि जौगाबाय दिनै ओ जोङो दैफोरखौ मोजाङै फिलटार खालामनानै जोङो बेफोरखौ जोङो बिजनेस खालामनो रोंदों बा रांखान्थि आयदायाव जोङो ओ दावगासारनो हादों। दा बेफोरबायदिनो जोङो ओ गोबां रोखोमनि जोङो दिनै ओ सोलायनाय नुनो मोनदों। गोदो गोदाय जोङो हानि नआव थायोमोन जोङो बिफां लाइफांनि न बानायनानै जोङो औवानि न बानायनानै थायोमोन नाथाय दिनैनि समाव जोङो गोबां रोखोमनि बिगियाना जिहेतु जोंहा जौगाबाय ओ नोंथाङा खोनादोंना? औ औ जिहेथु जोंहा दिनै बिगियाना गोबां रोखोमनि जौगाबाय दा जों दिनै सिमेन्ट कंक्रिटनि जोङो न लुनो रोंबाय जोङो दिनै इथा। बायदिसिनाजों न लुना लायो जेराव जोंहा ओ जोबोद गोबाव सम ओ दिनै जोंनि नफोरा बाया बेफोरबायदिनो जोङो गावनि नांगौ जानाय बायदिसिना नफोरनि खोथायानो बुं बा जों दिनै जानाय लोंनायनि खोथायानो बुं दिनै जोङो जानाय लोंनायनि खोथा बुंनो थाङोब्ला गोदो गोदाय जोङो मैहुर खालामनो थांनांगौमोन हाग्रा बंग्रायाव ओ ओंखाम उखैयोब्ला बायदिसिना उदैनि ओ गांनाय उखैनायनि थाखाय नाथाय दिनै जुदि मानसिनि आखायाव रां रुफा थायोब्ला जोङो बायदिसिना जोङो ओ एप्सफोरनि गेजेरजोंनो जोङो एप्सफोरनिबो गेजेरजोंनो जोङो ओ अर्डार खालामब्लानो जोङो नआवनो जोङो ओ आदारफोरखौ मोननो हायो बा होफैगोन बेफोरबायदिनो जोङो जों गरमनि थाखाय ओ लोगोसेनो जोङो गोजांनायनि थाखाय बायदिसिना जिफोर बानायना लानो रोंदों। दा नोंथाङा ओ दिनैनि मुगानि सोमोन्दै एसे फोरमायनो हागोन नामा? दिनै ओ सुबुं माहारिया जे दिनै सोलायबोबाय गोब बां बेनि सोमोन्दै। नोंथांआ जुदि एसे फोरमायनायब्रा ओ मोजां मोनगौमोन आरो नोंथां।
औ हागोन नोंथां। दानि जोंना। माने दा नि जिउ दानि सुबुंफोरनि जिउ। खुंनाय आरो गोदोनि सुबुंफोरनि जिउ खुंनायखौथ अनेक फारागखौ जों नुनो मोनबोखादों नङा होमबा नोंथां? दा गोदोनिस सुबुंफोरा जिउ खुङोमोन होननानै बुङोब्ला माबा मोनसे जेनेबा जोंना दंमोन हुदा दाउ अमा फिसिनाय। नै बेजों बेजों सुबुं फोरा जिउ खुङोमोन एम्फौ फिसिनाय आरो माखासे आबाद आरि मावनायजों जिउ खुङोमोन गोदोनि सुबुंफोरा। आरो दाबो नुनो मोनो। दाबो नुनो मोनो जे दाउ अमा फिसिनाय आरो गोदो गोदो ओ आबादआरि मावनानै जिउ खुंनाय नाथाय गोदोनि आबाद मावनायजों दानि आबाद मावनायजों फाराग आरो गोदोनि माखासे आदब खायदाजों दाउ अमा फिसिनाय आरो दानि आदब खायदाजों दाउ अमा फिसिनाय बेयावबो फाराग जों नुनो मोनो। गोदोनि दाउ दाउ अमा फिसिनाया जाहैबाय माखासे ओ जि गावनि आदब खायदा जि गाव एसे मोनदांथि बेफोरखौ लानानैनो दाउ अमा फिसियोमोन नाथाय दानिया जों बिगियानारि आदबजों जि माने सोलोंथाइ लानानै जि रोंगौथि मोनो बे खौ जोङो बाहायनानै माखासे। दाउ अमा फिसिनायाव जोंहा माखासे मेडिसिन बायदिसिना जों बेफोरखौ। होनाय आरो बिदिनो होनानै जों मोजां मोनसे ओ रिजाल्ट फिथाइ मोननायखौ जों नुनो मोनो। आरो दा गोदोनि आब बाद मावनायखौबो माने गोदोना एकदम नेचारेल जायोमोन नाथाय दानि आबाद मावनायफ्रा बांसिन मेडिसिन बायदियारि बेफोरखौ माने बाहायनानै जि मैगं थाइगंनि फिथाइ दिरुनाय फसल बायदिसिना बेफोर खौ जों बांसिन मेडिसिन बेफोरखौ बाहायनानै फिथाइ दिरहुनां खौ जों नुनो मोनो। नुनानै बेनो आरोबाव मोनसे दङ गोदोनि सुबुंफोरनि मोनसे ओ हुदाै एम्फौ फि जोंनि बर' हारिया एम्फौ फिसियोमोन एम्फौ फिसिनायाव गोबां मुलाम्फा दं जोंहा बुंनो थाङोब्ला जे एम्फौखौ फिसिनो थाखाय जोंनो फिथोब नांगौ एम्फौनि फिथोबखौ बेखौ दि जोंनि जुरै माने मददजों अबेबा मोनसे खनायाव बिदिनो माला सुनानै जों दोनोमोन एम्फौखौ जोलैनि थाखाय दा बे जुदि एम्फौ बे फिथोबनिफ्राय जुदि खिरि जोनोम जायोब्ला सिखिरि जोनोम जायोब्ला अब्ला सिखिरि-सिखिरिया बिदै होयोमोन बे बिदैनिफ्राय जोंहा एम्फौ सोमजियो आरो बे सिखिरिया जेब्ला बिदै दैखांगोन अब्ला बेखौ बियो गावनो उरायलाङोमोन आरो दा उरायलांनानै जुदि बै बिनि बिदैया एम्फौ सोमजिब्ला जहा एम्फौ फिसिनो थाखाय माखासे एम्फौनि आदार बायदिखौ जों बुथुमनानै लायोमोन हाग्रा-बंग्रानिफ्राय जेरै इन्दि बिलाय आरो गाम्बारि बिलाइ माखासे थासोमलि बिलाइ बायदि रोखोमनि मिथिंगानिफ्राय मोननाय माखासे बिलाइफोरखौ जोंहा एम्फौनि आदारनि थाखाय जों बुथुम अनानै बाहायोमोन आरो एम्फौखौ एम्फौखौ फाननानै जों माखासे गावनि आंखाल जानाय जे रांखान्थिनि बेलायाव आंखाल जानाय बे खौ जों सुखुंनानै लायोमोन आरो बुंनो थाङोब्ला जोंहा एम्फौ फिथोब मोनसे गोबां मोजां बेसाद होननानै जों बुंनांगोन गोदो बेखौ लानानै ओ खुन्दुं लुयोमोन खुन्दुं लुयोमोन बे खुन्दुंजोंनो जोंनि सुबुंफोरा जि जोम दानानै गानोमोन नाथाय दानि जुगाव जों नुनो मोनला जे गाव गावनि आखाइजों गाव दानाय बेफोरखौ जों इसेबां नुनो मोनला। आथिखालाव बिगियानारि जौगानाय जेरै मेचिन बायदिसिना बेफोरजों बांसिन जि दानायफोरखौ जों नुनो मोनो आखाइजों दानायखौ जों खोब हानद्रेदाव टुइन्टि पारसेन्टसोखौ जों नुनो मोनबावो खना खना जायगाफ्राव बेखौ गोदोनिया साबसिनमोन होननानै जों बुंनांगोन आरोना नोंथां
औ औ औ
आंनि बुंनाया बेखिनियानोसै। नोंथांजों दसे सम होमबा रायलाय मोननानै गोजोननाय मोनबाय नोंथां
नोंथांनि औ औ औ साबायखर थाबाय नोंथां
दे नोथां